हेल' खोनादो नोंथां खोनदों? हेलौ। खानादों?
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों?
हेलौ।
औ खोनादों। ओ खोनाबाय मोजां खोनाबाय।
हेलौ।
ओ खोनादों।
औ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय एबार खोनाबाय।
औ खोना
हेल' हेल' खोनाबाय नोंथां।
खोनादों टपिकआ मानि सायाव रायलायो दे ओ खोनादों।
अ।
मानि सायाव?
दा दाथ' बैसागु गोदोनिफ्राय फालिबोनाय ना?
ओ बैसागु मिथिखायो
बयबो औ गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय फार्स्टआवथ' जोंहा मोसौ बैसागु जायो।
ओ।
बेनिफ्राय मानसि बैसागो बैसागु जायो जों बैसागुखौ सातदिन फालिनाय जायो। ना?
ओ औ।
ओ दा। नोंसिनि साइडआव माबादि जेबा
जोंनि साइदआवबो बैसागुखौ मानसि बैसागु फार्स्टआवथ' मोसौै थाबाय मोसौ मोसौनियावथ' जोङो फुनङावनो मा होनो थुखैयो ना मोसौखौ दैमाफ्राव
औ औ औ औ औ।
ओम।
ओम ओम।
फालिबोनाय जाबाय बि थुखैनायाथ' म बुंनो हाला मा माइथाइनिफ्राय फालिबोननाय जायखिजाया बेखौ जों गोदो गोदाय निफ्राय फालिबोदों होननानै बोसोराव जोङो लोखि बोनानै मिथिनाय जाबायनो आबाद मावनाय जाबाय आबाद मावो बिदिनो मोसौजोंनो आरो बैसागुआव मा होनो बिफां लाइफां गोरलै बिलाइ खिलिनाय जों मिथिंगानि समायना महरजों मानसिनि गोसोआबो मा होनो रंजानाय फैयो बर' फोराथ' मिथिंगाजों सोमोनदो औ खोनादों। बर'फोरखौथ' मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां होननानै मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां होनना मिथिजायो बर'फ्राथ' जेरैहाय औवानिफ्रायबो होन औवानि जेरै न' न'बो लुयो आरो माखासे ओ सेन, खखा खखा ओ बायदिसिना बानायो। आरो बर'फ्रा मिथिंगानि सोमोन्दो गोनां माखासे बिफां लाइफांफोरजोंनो जेरै न' बांबो लुयो। आरो बायदि रोखोमनि जाबाय मिथिं गानि सोमोन्दै गोनां गोदो गोदायनिफ्रायनो नालाय। बेफोरबायदि आरो दंफांनिफ्राय रोखोमनि खालामनो हाबाय आरो बैसागुआवथ' जोङो मा होनो साथ थिथिबो जायो। गोखा गोखै गोखा गोखै ओमफ्राय माखासे खांनाय ओमफ्राय मा होनो
सैद सैद'था सैद' सल्ल' सल्ल' हेल' खोनाबायना?
औ औ औ।
मा होनो खिफि बेदों आरो मा होनो मानिमुनि, दिंखिया
ओम ओम
फ्राय ओमफ्राय मायसुन्द्रि
ओम।
अनेक दं आरो बेफोरखौनो जोङो उम खांनानै
जयै जयै जायो ना न'आव जायो नोंसिनि साइदआव? रायजोयैनो रायजो हलैनो जाय ना मायो गोखा गोखैखौ? हो?
जोंनिथिंथ' बेखौ ओरैनो हो? न'आव जायो खायफा न'आव जायो खायफा जोंनिथिंजा गामि
अह अह।
थाबथाजोबबाय नोंना। हेलौ?
बैसागु जाहैनो
अ अ औ दासो खोनादों मोजां।
बैसागुआव बिदिनो खांनानै आरो आव बेबायदिनो मानो खालायनानै
उम।
मान होलायनायबो बेबायदिनो गेदेरा उन्दैखौ
औ औ औ औ।
उन्दैआ गेदेरखौ बेबायदिनो खुलुमलायो आरो ओंखारलायनानै गामिनि रायजो राजा रायजो राजाफ्रा बिदिनो आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव आबै आबौ बोराइ बेन्थ' बिदिनो ओंखारलांनायनै ज' मान होलायो आरो बैसागुआव। मान होलायनाय खालामो बैसागुआव बेबायदिनो आरो ओ रंजायो आरो बिनि उनाव मा होनो मानो माखासे माबाफोर होयो फांसनफोरबो जाबाय बेबायदिनो।
जेनेबा उम उम।
फांसनबो जाबाय आरो दाथ' फांसनबो जायोना। फांसन जायो गामि-गामि।
बैसागुनिकनि थारिख हेलौ हेलौ नोंथां।
औ
खोनादों ना? जेनेबा बैसागनि एक थारिखआव खोनाबाय बैसागनि एक थारिखाव नोंसिना जेनेबा मानसि बैसागुआव मा खालामो मोरै मोरै होन्दोंमोनलाय
मानसि बैसागुआवथ'जोंना बैसागनि एक थारिखा। बैसागनि एक थारिखआवथ' जोंना बिदिनो गामियाव ज' माबा जायो बिदिनो ओंखारलायनानै रायजो राजाफ्रा बिदिनो खुलुमलायो बेबायदिनो मान होलायो। बिदि खालामो नोंसोरनि जायलाय माबादि जायो नोंथां?
एक थारिखआव जोंना माने फोथाराव ओंखारनानै जेनेबा उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान लानाय बिदिनो आरो खुलुमनाय बिदिनो बे सम आरो बे जोबस्रां जोबस्रां जोबनानै जोंहा माने नैबे माना मान खुलुमनायफ्रा जोबस्रांजोबनानै जोङो फोथारावनो लांदां बैसागु मोसायो आरो।
अ लांदां बैसागु जायोथ'ना आरो दानाथ' खोनादों नोंथाङा दा दानाथ' सोलायबायना माखासे
सोलायबाय अनेक सोलायबाय।
दामनाय देनाय। आरो सिगांनि समावथ' खा सोलायलांबाय एसे-एसे। गेलेनायखौ नुनो मोननाया खेसे मोसायो जाबायबाय आरो
जेनेबा खाम सिफुं जथा बेजों मोसायो लांदां बैसागुखौ। एक थारिकाव ओमफ्राय बेनि उनाव जेनेबा गावबा गावसै बोराय बोराय बुरै जेनेबा बोरायफ्रा बोराय आलदा रंजानाय बुरैफ्रा बुरै सेंग्राफ्रा सेंग्रा। सेंग्रा सिख्ला ज' बेबायदि आरो बेनि उनावसो जेनेबा दुइ थारिकनिफ्राय जोंनिया
फांसन जायो
फानसनाथ' जायो जेनेबा जोंना नैबे गामिनि जेनेबा जोबस्रांजोबनाय जेनेबा बैसागु बोथोरावथ' एसे माबा मागियो ना लोंनायनि मानायनि रंजानाय बे जोबस्रांजोबनानै जायो आरो फानसना।
फानसखौथ' फ्राय गामियावनो खुंजोबसैनानै दाना खुंनायखौ नुसेै गाव गाव गामियाव।
है खुं‌ खुंजोबो औ।
गिदिर - गिदिर नङाबाबो
ओरैनो गावसिनि गामिनि गोजा। गामि गोजाबाबो खुङो गिदिर नङाबाबो रंजानो जेनेबा खेला-देला होनो।
ओरैनो फिसा-फिसा खुंनो नोंसिना गामिफ्राव बिदिर नङाबाबो
गिदिर नङाबाबो खुङो बयबो खुंलाजोबबाय दाना।
ओं ओं फिसा फिसा‌ गिदिर नङाबाबो
ओम
फ्राय गामियावनो खुंजोबसै आरो दाना। गामि- गामि ए खुंजोबसेै
ओम
नोंथाङाबो ओंखारो नामा बैसागोआव मोसानो?
ओंखारो ओंखारनायालाय औ रंजानो ओंखारो औ। ओंखारो।
रायजो राजाफोरजों उम
माने बोसोरावल' खेबसे फैयोना बेबो ना बोसोराव खेबसेल' फैयो। माने रंजाबाय जानांगौ जेनेबा बिलाइ रोदोमनाय बिफां लाइफांनि बिलाइ मोदोमनायजों गोसोफ्राबो जेनेबा माबायो नालाय बे सम समाव एसे रंजानो गोसो जायो आरो जेनेबा बोसोराव खेबसेल' फैनाय औ बैसागु बोथोरा। माने गोसोफ्राबो एसे गोसोफ्राबो एसे मोजां मोनो आरो बे बोथोराव फैबा बे बोथोरा फैबा
ओम ओ ओम रंजानो लुुबैयो ना ने एसेबाबो?
एसेबाबो रंजाथारनो लुगैयो आरो।
फैबाय थायाना बोसोराव
औ बोसोराव खेबसेल' फैयोना ओम।
खेबसेल' फैनाय जाबाय
फालियो आरो बेनिफ्राय फालिगासिनो आरो।
फालिगासिनो दाबो फालियो खिन्थु दानिया केसेटनि जाजोब्बाय आरो दा दे होमबा नोंथां दे औ औ औ दे दे